औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबि गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासारग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां। ओमफ्राय आं नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननानैसो नोंथांनिसिम फन बुहरनाय जादोंमोन आरो नोंथां औ जे जोंहा दावबायनायनिफ्राय मा मा मुलाम्फा मोनो बेखौ नोंथाङा मोनथिगौना नोंथां।
औ नोंथां मोनथिगौ।
अब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा मे जोङो दावबायनानै जोङो मा मा मुलाम्फा जायो।
औ नोंथां बेबायाददिब्ला दावबायनायनि मुलाम्फाखौ नोंथांनो फोरमायनांगौ नङा होमबा नोंथां अ बेबायदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो जोंहा दावबायोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो
दावबायोब्ला जोंनि गियाना जोबोद गुवार जायो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दावबायोब्ला बै जायगायाव थांगोन बै जायगायाव थां‌ थांनानै जोंहा बै जायगानि राव हारिमु आसार खान्थि जोंहा फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो मिथि गोन आरो। बेजों लोगोसे जोंहा गोदान गोदान जायगाफोर नुगोन बेबायदिनो गुबुन हारिनि मानसि फोरखौ नुगोन बेै गुबुन हारिनि मानसिफोरनि दोरोङारि जानाय दोरोङारि थानाय बोसोर मा राव रायज्लायो आरो रायज्ला नानै माबायदि आदब खायदायै न' बानायनाय जायो। माबायदि जाग्रा आदार जायो। बिसिनि जिउ खुंनायनि सोलोंनायाव मदद खालामो आरो नोंथां। जोंहा बै गुबुन हारिनि मानसिफोरनिफ्रायबो जोंहा मा आ जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे मदद लानो गोनां जायो आरो हा। बैसनि थानाय जानाय आदार आदब खायदाखौ जोंहा सोलोङोब्ला जोंहाबो मा जिउआव जिउ खुंनाया गोरलै जायो आरो नोंथां। जोंहा बेबायदिनो मुलुगनि सोमोन्दै मिथियोब्ला जोंहा बांसिन गियान मोनो आरो। बेबायदिनो जोंहा आ जिउखौ दैदेनलांनायाव जों मा खालामो गोरलै खालामो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा। दावबायोब्ला जोंनि सानफ्रामबोनि रुथिननिफ्राय मोनसे जोंनो आ दसे समनि थाखायब्लाबो जोंनो ब्रेक होयो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा सानफ्रामबो मोनसे खामानिखौनो मावबाय थायोब्ला नोंथाङा जिबनाव नोंथाङा मा जालाङो ओ बरिं जालाङो आरो नोंथांनि लाइफ बा एबा जिउआ बेनि थाखायनो दावबायनाय लाबोयोब्ला जोंनि दावबायनायाव जोंनि दावबायानाया जोंनि जिउआव एसेब्लाबो रंजा खुसि खालामो आरो बेबायदिनो नोंथाङा मिथिंगानि समायना महरखौ नायहैयोब्ला नोंथांनि माखासे ओ गाज्रि सानस्रिफोर खर'आव थानाय बेफोरखौबो गैया खालामलाङो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि खर'खौ ओ स सालां एबा साफा गोग्गो खालामो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोंनो खर'खौ मा गोदान साननो हानाय केपासिटि होफिनो आरो नोंथां। आरो जोंखौ मा जोंनि नोजोरखौ जोंखोलै नायनायाव मदद खालामो आरो बेनो जाबाय जोंनि दावबायनायनि बा माखासे गुनफोर। आरोबाव जोंहा मा प्रेक्टिकेल नलेजजों जोंहा सोलोंनो हायो आरो नोंथां। जोंहा बिजाबफ्राव एबा मबाइलफ्राव एबा टिभिफ्राव जोंहा मा। खालि गुबुन जायगाखौ नुयोब्ला जोंहा बै जायगानिफ्रि टिकेल नलेज मोना आरो बैसोर मा जायो मा थायो। माबोरै थायो बेफोरखौल' जोङो नुहैनो एबा नुनो मोनो आरो टिभि आयाव। जेरै' राजस्थाननि मानसिफ्रा मा ओंखाम जायो माबोरै जायो। रुत्सखौ बोरै जायो। बेफोरबायदिनोल' जोंहा नुबाय थायो नाथाय जोंहा दावबायोब्ला बै जायगायाव थाङोब्ला बिसिनि जानाय आदारखौ जोंहा जानो हायो आरो नोंथां। जानानै जोंहा माखासे मोनदांथि मोनो बिसिनि जानाय आदारनि बारै जोंहा एक्सपिरियेन्स लानो हायो आरो नोंथां। आरो जोंहा रावज रायलायनायावबो जोंनिखौ बे सुबुंजों मोगा मोगि जानायावबो जोंहा दावबायोब्ला आ जोंहा सोलोंनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा। दावबायोब्ला मा गोबां रोखोमनि लोगो मोननो हागौ। मोजांबो लोगो मोननो हागौ। गाज्रिबो लोगो मोननो हागौ। सिखावबो लोगो मोननो हागौ। आरो नोंथां। नाथाय जोंहा बैजों जेब्लायबो जोंहा मोगा मोगि जालांबाय थायोब्ला जोंहा मा जोंनो माखासे रोंगौथि होयो आरो। जिबनाव बेनो जाबाय जोंनि जावगोन दावगानायनि माखासे मुलाम्फा आरो।
दावबायानाय समावनो जोङो जोंहा माखासे गोबां थिरांथा लानो हायो बे थिरांथायानो जाबाय रां रुफाखौ बोरै सामलायनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा रां रुफाखौ लाब लाब साब बा बाहायोब्ला जोंनि जिउआनो मा जागोन गाज्रि जागोन जोंहा दावबायनांगौ जायगायाव सहैनाय नङा बेफोरबायदिनि जोंहा माखासे थिरांथा लानो नो ह आरो नोंथां आरो दावबायनायजों जोंहा माखासे प्रेक्टिकेल नलेज मोननानै जोंहा बेबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा जुदि आनजादाव सोङोब्ला जोंहा सायख' आनजादाव सोङोब्ला जोंहा बै जायगानि बोरै जोंहा खनसेनो मिथिजोबखायो आरो नोंथां बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आाथावनिफोर सोङोब्ला जेरै राजस्थाननि राजथावनिया मा बेबायदि होननानै सोङोब्ला जुदि नोंहा बै जायगायाव बेरायहैदों फदोंब्ला नोंहा लेखानि फारसे फरायलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो नोंथां बेबायदिनो नोंहा अबेबा नेसनेल पार्कफ्राव बेरायहैयोब्ला नोंथांहा बेखौ गोसोआवनो थाखायो आरो नोंथां नोंथाङा जेबो मा खालामनांगौनि एबा लेखा फरायनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया आरो नोंथां बेबायदिनो आरो दाव दावबायनायसै मा ज जहा नोंथां दावनाय समाव जोंहा मा थाबायनांगौ जायो बा हाइकं खालामनांगौ जायो नङा हबा नोंथां बेबायदि हाइकं खालामोब्ला जोंहा मा जोंनि देहायाबो गोग्गो स्ट्रं जायो आरो जोंनि बारायो जेरै बिदिन्थि हिसाबै नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला शिलं एबा नोंथाङा नागालेण्डरि आरियाव थाङोब्ला जायखौ पर्नबिल फेस्टिभेल बुंनाय जायो बै जायगायाव थाङोब्ला नोंथाङा थाबायनांगौ जायो आरो गोजान जायगायाव औ गारिया हाजो गोजौआव मानखोनो हाया नालाय बेबायदियाव थाबायोब्ला नोंथांनि देहायाबो गोग्गो थायो आरो नोंथां बिदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनायनि सोम मोन्दों
औ नोंथां आं दे जोंनि खाथिनि मोनसे दावबायारि जायगा जाय जोंङो मानास हायुंङारि हाग्रामा बा हारिमायारि हाग्रामा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि मानास हायुङारि हाग्रामाया जोंनि मोनसे दावबायारि लि होननानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां बेवहाय मा गोबां गोबां गुबुन गुबुन हादोर हादोरसानि सुबुंफोरा दावबायफैयो आरो बिदियावनो जोंहा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला मानास हायमुआारि हाग्रामाया जोंहा मोननै जिल्लाजों बाहागो रानलायो आसाम हादोरसानि बाक्सा आरो चिरां जिल्लाजों बेजों लोगोसे भुटान हादोरजों सिमा रान लायो आरो जोंहा जोंनि बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव थानायखौ जोङो मानास हायुंङरारि हाग्रामा होनो ओजोंहाय भुटान साइदख बा भुटान होनां जानायखाय जोंहा मानास रयेल हायुङारि हाग्रामा होननानै बुंनाय जायो आर ना नोंथाङा बा मानास रयेल हाग्रामा होनना बुंनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा बे मानास हायुङारि हाग्रामाखौ जिगुजौ गुजि मायथाइयाव जोंहा आसाम सरका बा भारत सरकारा जोङो दानानै होनाय जादोंमोन आरो जाय जोंनि गोबां बिबांनि मैसो बा दैनि मैसोनि थाखाय मुंदांखा बेयो बिब्दिनो जोंहा बेहाय दावबायनो थाखाय गोबां दावबायारिफोरा फैयो जेरैहाय दावबायारिफोरा फैयोब्ला मा खालामो बिसोरो गिबियावनो जोंहा मानास जायगायाव बेरायहैग्रयो बिसोर बेरायनो थाखाय मालाय जि जिपसि लाग्रोयो आरोना जिपसि भारा लायो बेनिफ्रायनो हाबनो थाखाय बिसोरो गनायथि लायो गनायथि लाखांनायनि उनाव मुं थिसन्नायनि उनावहाय जुदि बिसोरो ओ हाबनो थाखाय केमेराफोर लांफायोबा केमेराफोरनि थाखाय आलादा रां लानाय जायो आरोना नोंथां बिदिल' नङा बिथांमोना फैनानै बा बिसोरो जोंनि माखासे ओ देराफोराव थाथ'फैयो आरोना नोंथां बेफोरजोंबो जोंहा देराफोर लुना दोननो हायोब्ला रां खामायनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा हाग्रायाव हाबनायनि बागै बुङोब्ला हाग्रायाव हाबनो थाखाय जोंहा जिबसि लाखाबाय नालाय जोंहा बेखौ गाहाय हाबग्रा लामा होनना बुङोबा जोङो बासबारिजों बे बासबारि ओनसोलजोंनो जोंहा मानास हाग्रामायाव हाबनायनि गाहाय हाबग्रा लामा बेजों हाबनानै जोङो माखासे हाग्रामा गेजेरजों बेरायनानैहाय जों मा खालामनो हायो जोंनि जे मोनसे मथुंगुरि जायगा होननाय दं बे मथुंगुरि जायगायाव थांनानै नोंथाङा बे मानास दैनि सेरखौ नायहैनो हायो आरो बे मथुंगुरि ओनसोलावहाय जोंहा मोनसे माबा जे जिब जुनारनि माखासे हारा सिनाफोरखौबो जोंहा मोनसे मिउजियाम बायदि खालामनानै दोननाय दङ आरोना नोंथां नोंथांङा थांनानै बेहाय नायहैनो हागोन बा जोंहा दावबायारिफोरा बेहाय थांनानै नायहैनो हागोन बेजों लोगोसे बेयो दावबायनाय समाव मा मा नुयो होनबा जों बायदि रोखोमनि जिब जुनार जेरै मोसा मै गिदेर लख्रा गान्दा मै मैसो बिदिनो सान स' हायै जिब जुनारखौ नुगोन बिदिनो दाउ फोर नुगोन जेरैहाय दावराइ बाथ' सिगुन सिला बिदिनो हर्नबिलखौ नुनो हागौ जायखौ जोङो बर'आव ओ धनेस दाउ होनना बुङो बेफोरखौ नुगोन बेजों लोगोसे दाउथु बायदि रोखोमनि दाउखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिब्दिनो बेहाय जोंहा मा माखासे मानबायायग्रा हारिनि जुनारफोरखौबो जों नुनो मोनगोन आरो दा आरो जोंहा बेहाय मोनसे मुंदांखा जि जिब जायनि मुङा अमा थावख्रि बे अमा थावख्रियाबो बुहुमावनो गोमालांनो हमनाय मोनसे जाथोनि जुनार जाय जुनारखौ जोङो जोंनि मानासाव मोननाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंहा जे ओ दाउ ट्रिलिं बे दाउ ट्रिलिंखौबो जोङो जोंनि मानासनि साखाथिनिनो कख्लाबारि सिट फार्म होननाय दं बे ओनसोलावहाय नुनो मोननाय जायो आरो बे दाउआ मा गांसोबारि ओनसोलाव थानानै मोजां मोनग्रा मोनसे हारिनि बा मोनसे जाथिनि दाउ जाय दाउआ जोंनि बुहुमनिफ्राय गोमालांनो हमगासिनो बे दाउखौ जोंनि ओ आसामजों लोगोसे उत्तर प्रदेश आरो नेपाल हादोरसायाव बा नेपाल हादोराव मोननाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो जों नोंथाङा माखासे बिफां लाइफां मुलि हारिनि लाइफां फोर मैगंफोर बेन्दोंफोरखौ नायनो हागोन मोनथिनो हागोन बिदिनो सिखिरिफोरनि बागै सोमोन्दै मिथिनो हागोन बेबायदिनो गोबां फिसा फिसौ फिसा फिसौ जिब जिबिनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङै नायबिजिरबा नायबिजिरनोबो हादों आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे गांसोबारि गोजौ हाग्रा बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो। जोंहा मोनथाम थाखोनि दाउफोर थानायखौ नायनो मोनगोन जेरै दैब' बारियाव थाग्रा। गांसो ओनसोलाव थाग्रा आरो गोजौ बिफां लाइफांफोराव बानानै थाग्रा बेफोर दावफोरनि सोमोन्दै नोंथां ङा नायबिजिरनो हागोन। जोंहा मानासाव मोनब्रै रेन्स दं जायखौ जोङो खुख्लुं पानबारि। भुयापारा आरो बासबारि बे मोनब्रै रेन्ज बाहागोआव रानदों। नोंथाङा मानासाव हाबनाय जे गुबुन गुबुन लामाजों हाबनो हायो जेरै बासबारिजों हाबनो हायो। खुख्लुंजों हाबनो हायो पानबारिजोंबो हाबनो हायो। बिबदिनो गोबां दं आरोना नोंथां हाबग्रा लामा बे मोनसे जोंहा। ओ जो ओ थबगां जों गोल केम्प होननाय बेजोंबो हाबनानैहाय नोंथाङा। भुयापारा ओनसोलखि ओंखारफैनो हागोन आरो नोंथां हाग्रा गेजेर गेजेरजों। बिनिफाय ओ बिब्दिनो ओ जोंहा। मानासाव दावबायारि फैनाय बे गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारिफोरा फैनानै जोंनि खाथियाव। बा मानासनि साखाथियाव जिउ खुंनाय बर'फोरनि जे माबोरै थांना। थायो बेनि सोमोन्दैबो नायबिजिरफैयो बिसोरनि दानाय लुनाय आसार खान्थि। बेफोरखौ नायबिजिरफैयो बिसोरो मा जायो मा लोङो मा हाबा मावो। माबोरै जिउ खुङो बेफोरखौ। नायबिजिरो आरो आरो जोंनि जे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेखौ जोबोर। बाख्नायो आरो गावसोरबो गाननायनानै नायो आरो। ओमफाय जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानायफोरखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनो हायोब्ला बिथांमोना। जोबोद गोजोननाय मोनलाङो जायनि गेजेरजों बिथांमोना बुंबावो। खाबु मोनोबा फिन खेबसेबाव आं नोंसोरनि ओनसोलाव बेरायफैगोन बेफोरबायदि बुंनायखौ आङो। गोबां खोनाबोनो मोनदों आरो नोंथां बिसोरदि बुंलाङो जे जोंनि जे। बर'फोरा बिसोरजों ओरैबायदि लोगोरि हिसाबै बा फ्रेन्डलि हिसाबै। ओ जि। बाहागो लायो बेखौ बिसोरो जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जे।